औ खोनादोंना नोंथां? औ गिबियावनो सानजौफुनि गोजोम हामलायनाय थाहरबाय नोंथांसिम।
गोजोन्थों नोंथां नोंथांनि नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौहाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय। आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों एसे फोरमायनो लुुबैदोंमोन आरोना नोंथां। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना? औ दे अब्ला आं फोरमायग्रोनोसै आरोना नोंथां। अब्ला आं दा जि आ बुंनो गोनां आयदाया। बेनोमोनदि आरो।
औ बैसागोनि बागै आरो ना नोंथां औ जागोन नोंथां एसे फोरमायना होनायसै नोंथां। बैसागुनि सोमोन्दै औ।
मिथिखागौ जे आसाम नाङैनो जोंहा बैसागो रंजालि बैसागु फालिनाय जायो आरोना नोंथां औ। जेराव जोङो सैथो दाननि लास्ट एबा जोबथा सान खालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
खौ जों मोसौ बैसागु बुङो।
औ नोंथां औ।
बे खालि जोङो मोसौखौ दैमा एबा दैसा बायदियाव जों लांनानै थुखैनाय जायो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो बेखौ जोङो थुखैनायनि थाखाय जोङो। गोबां बायदिसिना। फिथाइ सामथायाइ बायदि लाफानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
लाव फान्थाव थाराइ गाजलि दिग्लि लिटि।
औ औ
औ बायदि नांगौ जायो आरोना नोंथां। बेखौ जों गासैखौबो जयै लोगो नांना जोङो माला बानायनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
बिब्दिनो जोङो मोसौ थुखैनाय समाव जोङो। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मोथाय दं आरो ना नोंथां। औ बे मेथायानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा। बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नों जागोन हालुवा गेदेर आरो बिदि आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा बिनि अखाना नङा एबा बिखालिनो आरोना नोंथां मोना मोना। जोङो मोसौखौ सोनो जेबा गलियाव खानो थाखाय। जोङो गिबियाव आलारि बाथि आरो। गय जरा फाथै जरा बायदि लानानै जोङो बिसोरनि थाखाय जि सि गोदान एबा फागा लाबनाय जायोना नोंथां। औ बेखौ जोङो दालायाव लानानै। गिसिबजों मोसौखौ बरायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेबायदि ब'रायनानै जों बिसोरखौ एबा मोसौखौ जों खायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बे खानाय उनाव जों मोसौखौ खुलुमनाय जायो। आरो बेनि अखानायै जोंहा जि खालि जिया सो से खालार माने एक तारिख आरोना नोंथां। औ बेखालि जोङो बाथौआव दुगैस्रां लोबस्राङै ओ साथि लगायनानै जोङो गेदेरखौ मान होनो गामियाव ओंखारलांनाय जायो आरोना नोंथां औ। बेबायदिनो आरो बिनि अखानायै जोंहा नै खालार खालि जोंहा मानसि बैसागो नङा नं नंगौना नोंथां? औ बे खालि जोंहा बैसागु मोसानाय थांनायनि सिगां जोङो दुगैस्रां लोबस्रां थाङो जोंहा जे बैसागु मोसानायाव गाननाय सि जेरै आइजोफोरनि थाखाय दख'ना गोमो गस्ला गोजा आर'नाइ फालि
औ औ।
हौवाफोरनो गामसा गोथां आर'नाइ आर'नाइ ग'स्ला आरो लोगोसे गोदनायाव आर'नाइ बायदि लानानै केेब आरो फिनसेबाव जोङो गोदेरफोरखौ मान बाउनाय जायो आरोना नोंथां। औ बिब्दिनो आरो जोङो बैसागु मोसानो थांनो जोंहा गोबां बायदिसिना दामजु लांफानाय जायो आरोना। जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थरखा। हारमुनि बायदि आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ सातदिन खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बैसागुखौ से दानालासे खुङो होननानै मिथिनो मोनदोंमोन।
औ औ।
औ जोंहा गोबां दंमोन जेरै जोहा गिब बेयाव मोसौ बैसागो दंमोन नोंथां औ मानसि बैसागो। ओमफाय सैमानि बैसागो बायदि दंमोन आरोना आं एसे बावगारबाय।
औ जेबो नङा दे नोंथां। औ आरो जोंहा बैसागु मोसानाय जि मेथाइ बेफोर जाहैबाय जोंहा सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय।
बिगुमै बिबोनां एदावलायनाय बायदि आरो ना नोंथां बिदिनो अब्ला दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुआव माबायदि मोसानाय जायो आयसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां नोंथांनो आङो होमबा फोरमायनो आखायाव लाबाय हो माने जोंनिथिंहाय ओरैबायदि आरोखि माने दा जोंनि गुदान गोदान मुगाजोंबो गोरोबफागासिनो जोंनियावहाय माने बेखौहाय मदार्न बैसागुबो होननो थाङो माने गोदोथ' माने इदि स्कुल आरियावहाय माबा मोनसे बैसागु इदि खुंनाय बारा नुबोवाखै आरो दा जोंनिथिंहाय माने कलेज नो जेन'बा माबा मोनसे प्रग्राम जेन'बा कलेज लेभेलावबोहाय जेनेबा इउनिभारसिटि लेभेलावहाय जोंना बैसागु जानायनि माने सिगां प्रि बैसागु होनो आरो बेखौ प्रि बैसागु माने एडभान्स बैसागु आरो बैसागुनि जानायनि उम सिगां माने फालियो आर जोंना गासैबो स्टुदेन्टफोर उम स्टुदेन्टफोर गासैबो औ फांसन जाहैबाय माने प्रि बैसागु होनो इखौहाय। माने गासिबो उम ज' जानानैहाय स्टुडेन्टफोर फैसा एसे एसे फैसा कालेकसन माने फैसा खांलाय लायनानैहाय जा हायो बेफोरखौ खांलायलायनानैहाय जमा जानानैहाय मोनसे स्टेजनि माबा मोन से जेन'बा सिंगा जेन'बा मेथाइ खनगिरि बिथांमोन बेफोरो बिसोरखौहाय लेंहरनानै गाजा गोमजायै मोनसे माबा खालामो आरो प्रग्राम खालामो आरो जोंनेहाय ओरैहाय दा बेखौ मदार्न बैसागुखौनो होननांसिगोन इखौहाय। माने बेफोर खुंनानैहाय माने जेन'बा मोनसे इन्सपायार आरो मोनसे माने गोग्गाथाव बर' हारिनि थाखाय जेन'बा जोंनि बर' हारिनि गामसा आरो दख'ना आरो औ बेफोरबायदि गाननानैहाय माने ज' रंजायो आरोखि कलेस जेन'बा कलेजाव हाबग्रा स्टुडेन्टफोर गोजा आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर थाबाय आरो फरायसाफोर थाबाय आरो बिनि अन गायैबो आरो जोङो ओनसोलनि गुबुन गुबुन जेनबा जायगानि आलासि लिंहरो। बेफोर बायदिखौ आरो माने फ्रि बैसागु फ्रि बैसागु आरोखि जोंनि माबायाव हाय इखौ खुङो आरो।
औ
आरो बिनि अ बिनि उम बिनि अनगायैबो जोंना गामियाव हाय इदिनो रंजानाय बाजानाय बैसागुनि जेनबा एक थारिख अखानायै आरोखि औ आरो बिनि अनगायै बैसागुयाव हाय जोंना माने इदिनो जायखौ जुमाय होनो जुमाय जुमाय होनो औ जुमाय जेनेबा जुमाय खौहाय आवगायनो बैसागुनि सिगां बाननो दोननाय जाखायो बेखौ हाय आलासि फैबा आलासिनि नामाव हाय खापसे खापसे बेफोर बायदि होनाय जायो आरोखि ओ ओ। आरो बिनि अनगायैबो सोरबाफोर जेनबा नखरफ्राव हाय आलासिफोर फैयोब्ला
औ।
बे आलासिफोर ब्ला इयाव हाय जोंना आरनाइजों हाय बरायनाय जायो माने आलासिखौ बरायनो था थाखाय जोंना बर हारियाव बे आरनाइखौ बानना दोनखानाय नालाय ओंखायनो बैसाग गु आरियाव हाय सोरबाफोरखौ फैयोला नोंथां माने बरायो आरोखि आरनाइ होनानै हाय औऔ। होमबा नोंथां नोंथाङाबो नोंनि गामिफोराव हाय जानाय माने माबाफोरनि सोमोन्दै बैसागुनि सोमोन्दै ल केलावाय जानायनि सोमोनन्दै खिन्थानो होगोन नामा इसे
औ लकेलाव जानाय माने नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो आरोना जेनबा जोंनियावबो बिब्दिनो जे आलासि फैब्ला जोङो आलासिनो बानना दोननाय जि जुमाय गिसि बेखौ माने होनानै माने आलासिखौ सोंनाय जायो आरो नोंथां। आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोङो गोदोरखौ जेनेबा मान होनो थाखाय जोङो आरनाइ बायनानै बिथांमोननो होनानै जोङो मान बावनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
आरो जोंनि ओनसोलाव जाय बिब्दिनो जोंहा ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय जेरै दा जेनबा ओ जेरै फांसन होनदों ना नोंथां औ औ बि दिखौ जों माने जोंनि ओनसोलाव आं बांसिनानो फ्राय जेनेबा बैसागो गेजेराव बा नाय नुदों आरो नोंथां
औ
माने आवगायावबो नोङा उनावबो नोङा माने गेजेराव
ओ ओ जोंनिथिंबो खो खुंनाया खुङो माने जोंथिंजाय इखौ लांदां बैसागु आरोखि माने गामि गामिनि खुंनाय आरोखि बेहाय माने लांदां बैसागु जाहैबाय आरोना।
बेबायदिनो आरो नोंथां।
औ दे जों मा माने बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जोंनि बर हारिनि थाखाय बुहुद माने गिदिर फेस्टिवेल आरोखि माने उम बैसा गु बैसागु फैनायनि सिगां जोंहाय माने गोदान गोदान द्रेस गोदान गोदान माबा मोनसे गाननाय जोमनाय बायनानै लायो। आरो बिनि अनगायैबो उम गोजान गोजाननि आलासिफोर जेन'बा बैसागुहाय फैनो थाखाय खावलायहरनाय जायो आरो जों।
औ थारैनो नोंगौ।
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बैसागुआवहाय गामियावहाय लोगो दिगि न'खर न'खर हाबलायनानै एसे जानाय आर' बिनि अनगायैबो जोंहा जुमाय गिसि लोंनाय। बेफोरबायदिखौ फालिनाय जायो लोगोसे जोंहा बिनि अनगायैबो आरोखि माने
औ।
सोरबा हाफोर गोसथोनायफोर थायोबा आरोखि लोगोरिफोर थायोबा उम बेफोरखौहाय बैस बैसागुआवहाय आलासि जानो लेंहरलायनाय बि बिदि जायो आरोखि बैसागआव नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो आद्राफोर दंबावो नामा नोंथां।
औ बिब्दिनो आरो नोंथां नोंथां बुंनाय एसेनो। जेरै नोंथाङा दासो बुंलांदों जि लोगोफोरनाव थांनाय एबा आलासि लिंनाय बेबायदि मानो होनब्ला बियो बर' हारिनि थाखाय बैसागो माने अब्लासो जोब बर' हारिनि थाखाय माने मोनसे जेनेबा बोसोर गोदान सफैनाय आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ औ।
गस्ला एबा सि बायनानै जोङो गाननानै बेखौ मोसानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंगौ नोंथां होनबा नोंथां जोंना लायरायनांगौ टपिकआ बावनो जोब्बाय होनबा दोनथ'लायनायसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे।
औ दे जागोन दे नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे।